द नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
अ दोङो।
अ नोंथां नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो सानदोंमोन रायलायजागोन ना?
रायलाय जागोन दे नोंथां।
अ जानाय लोंनायनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन माने नोंथांमोननि जा अनला ओंख्रिखौ माब्रै सङो?
अ नोंथां जोंनिजों अनला ओंख्रैखो ओ अनला ओंख्रि होनबाथ जों जेरै जानाय ओंखामखौ ओंखामनि माइरंखौनो बानायनाय जायो नालाय ओ माइरंखो आगोलावनो एसे सोमनानै लानाय जायो सोमनानै लाखा नानै जोङो माने बेखौ देनाय जायो आरो देनानै उम खारैजोंबो जानाय जायो जोंनिजा खारैजोंनो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो ओम गोखैबो जानाय जायो जेरै औवा मेवाइ होनानैबो जानाय जायो अमा बेदर दाउ बेदरफोरजोंबो जानाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै जानाय जायो?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बो बेबायदिनो जायो अनला खारैखौ गिबियावनो माइरंखौ दसे सोमना दोननानै दिंखियाव देनानै बेनि उनाव ओ दैखौ गोदौहोनानै बेयाव होनाय जायो अनला खारैखौ अनला खारैखौ जोङो अमा बेदरजोंबो जायो आरो दाउजोंबो जायो आरो लाथाजोंबो जायो अनला खारैखौ जोङो गोबां रोखोमै जानाय जानाय जायो। जेरै खारैजों जायो थावजोंबो जायो मैखिजों जायो आरो अनला खारैजों जोङो औवा मेवाइ आरो गोखै फिथाइ होनानैबो संनानै जानाय जायो नोंथां नोंथांमोननि दा नार्जि ओंख्रिखौ माबायदि संनानै जायो?
नारजि ओंख्रिखौ जोंनि जा ओ दसे दैयाव सोमना दोननानै बिनिफ्राय बोखांनानै आरो इखो खारैजों रहायनानै ओ अमा बेदर बा ना बायदिसिना होनानै जा जानाय जायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलजों माबोरै जायो?
औ जोंनि ओनसोलाव नारजि मैगंखौ गोबाङानो न'आवनो फोनानै फोराननानै जायो आरो गोबाङा हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानैबो लाबोनानै जायो गिबियावनो नार्जि ओंख्रिखौ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो सोमना दोननायनि उनाव बोखांनानै नारजि ओंख्रिखौ ओ अमा बेदरजों बा बेलेग दाउ बेदरजोंबाबो जानाय जायो बेयाव खारै‌ लगायनानै ओद नोंथांमोननि जिं सामु मोनो ना मोना?
साम मोनो। दानाथ मा होनो? ओम हाथायफोरावबो मोनोना बायनानै बांसिन जानायखौ नुनो मोनो ओ दाना दुब्लि फोथारफोराव बारा मोननो थांला मानो होनबा दाना गासिबो उफ्रा आबाद मावो नालाय ओ बे मैगं थाइगं गायो। बेनि थाखायनो दुब्लिफोराव मोननो थांला बारा हाथायाव बायनानै बांसिन जानायखौ नुनो मोनो सामग्रिखौ जोंनि जा बायनानै लाबोनायनि लाबो खालिनो जानाय जाया साननै गाहाम दैयाव सोमना दोनो। बिनि अखानायै बेखौ साफा हुनानै बिनि मोखाङाव जि थायो थाखोन बेखौ गारनानै आरो बिनि उन जा एसे दाननानै बेखौ साफा हुनानै उम। माबा। थावजों एव सांनानै मस्ला मस्लि होनानै। सबाइजों जानाय जायो सबजों बा खाला दालि बा दालि बेफोरजों जानाय जायो। नोंथांमोननि ओनसोलजों माबोरै
औ नोंथां जोंनि जा सामखौ दानिया गोदो गोदोनि बायसा मोननो थांला। गोदोसो दैमाफोराव मोनोमोन दानिया एसे खम जाबाय बेनिखायनो बांसिन सुबुङानो हाथायनिफाय बायनानै लाबोयो आरो खायसेना हाखर फुख्रिफोरावबो थायो आरो दंगफोराव बो मोन्नाय जायो ओ सामखो गिबियावनो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो सोमना नै सानसे बा साननै बेनि उनाव बोखांनानै बिनि मैलाफोरा मैलाफोरखौ साफा खालामखांनायनि उनाव बिनि मोखाङाव थानाय थाखोनखौ बोखारो गिबियावनो बेनि उनाव आरो उनजा एसे दानो दाननायनि उनाव एसे थाव होनानै सारायाव एवफ्रानग्रोनाय जायो मस ख्ला होनानै। बेनि उनाव आरो बोखांनाय सामखौ बोखांनानै दोननानै बेलेख बेनि उनाव सामखौ नोंनि गोसोबायदि काला दालिजों बा सबायजों नङाबा अनला खारैजोंबो जाजायो बेबायदियैनो जानाय जायो जोंनि जाबो।
औ।
नोंथांमोननि जा लाइ मैगं मोनो ना मोना?
मोनो नोंथां जोंनिजों गाव गाव नआवनो फोनानै जानाय जायो लाइ मैगंखो गोबांखौनो फोनाय नुयो जोंनि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव फैयोना फोआ?
औ फैयो खायसेया नआवनो फोनानै जायो आरो खायसेया बाजारनिफ्राय बायनानै लाबो बांसिनानो दाना गोदोनि बायसा ओरै गावबागाव फोनानै एसे फोनाया खम जाबाय। बयबो बायनानैनो जानाया बांसिन जायो नोंथांमोननि जा लाथा एम्फौखौ माबायदि बानायो?
लाथा एमफौखौ? जोंनि ओनसोलावथ दाना लाथा एम्फौ नुनाया जोबोर खम जालांबाय मानो होमबा आगोल आबै आबौमोननि दिनावसो गोबां आबै आबौमोनानो माने नआवनो फिनाय जायोमोन नो जों बारा नुनो मोनाखै उम एसे एनै मिथियो होनब्ला लाथा एम्फौखौ जोंनि जों ओम इन्दि बिलाइ होनानै फिसिनाय जायो ओ आरो खारं बिलाइ होनानैबो फिसिनाय जायो। उम बेखौ ओ गोमोन जाजासिम माने गोमोन जाजासिम फिथोबथोबनो जाजासिम माने बिलाइ जाहोना दोननानै बिनि उनाव ओ लाइ बिलाइ गोरानखौ ओ खाथबनानै बेयाव बाहोना दोनो जाय माने लाथा एम्फौआ गोमोन जायो बे गोमोनखौ बेयाव दोननानै माने बेयो गोरानाव बाना थानानै माने फिथोब जायो माने फिथोब जानानै आरो बेखौ सानसेबा ओ साननै दोननानै बेनि फिथोबनिफ्राय बरननाय जायो बरननानै माने जानाय जायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै? खालामनाय जायो?
औ जोंनि जाबो बेबायदिनो एसे ओ एखेयानो। गिबियाव लाथा एम्फौनि बिदैखौ लाबोनाय जायो ला बोनानै ओ फिसा ओंखार होनाय जायो फिसा ओंखारहोनानै इयाव इन्दि इन्दि बिलाइ गोरलैखौ होयो होनानै एसे देरोब्ला इन्दि बिलाइ गोरा गोराखौ होनाय जायो आरो मानोना गोरलैखौ होब्ला एम्फौआ गोरलै जानानैनो थाबाय थायोनो बेनिखायनो एसे देरोब्ला गोदोरखौ गोराखौ होनाय जायो इन्दि बिलाइखौ इन्दि बिलाइनि अनगायै जोङो खारुं बिलाइ खौबो होनाय जायो आरो थालिर बिलाइखौबो होयो आरो बेनि उनाव एसे देरबोबोला गोमोन फैबोला एम्फौआ बेखौ ओ बोखांनानै लाइ बिलाइयाव लाइ बिलाइ गोरानाव जुनानै याव फाननानै दोननाय जायो बेनि उनाव साननैसो बेखौ खायोब्ला बेखेवनाय बखनाय जायो। बखनानै ओ नोङो बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुंबो लुयो आरो जोंना हिबो दायो। आरो बे ओ लाथा एम्फौखौ जोङो एवनानैबो जायो आरो बायदिसिना मैगं जेरै सिंग्रि मैखि बा थास बिथ्रिजोंबो जायो। आरो लाथा एम्फौखौ साननैसो जोङो दोननानै बे खानथावख्रि बानायनानैबो खायसेया जायो आरोना अनला खारैजों आरो फिथोबखौबो गोबां मानसियानो बायनानै गावबा गावनो सि दानानै लायो निजेनो खुन्दुं लुनानै हिसान दानानै बेबायदिनो लायो।
ओं
नोंथांमोननि जा गोदोनि बायसा आखाइजों दानाय मोनो ना मोनला इन्दि सुन्दुंनि?
जोंनिजों ओ जोंनि ओनसोलावथ' ओरै इन्दि खुन्दुंजों दानाय जि मोना ओ हाथायाव मोननाय जायो आरो हाथायाव हाथाइनिफ्राय लाबोना गाननायखौ नुनो मोनो। नाथाय गामियाव ओरै दानायखौ नुनो मोननाय मोनला सासे सानैया ओरै ओ जायफोरा एम्फौ फियो बिसोरा ओ आखाइजों लुनानै ने दायो नाथाय गोबांखौनो नुनो मोनला नोंथांमोननि ओनसोलाव दायो नामा?
औ जोंनि ओनसोलाव खायफा खायफाया बेफोरबायसा खालामनानै दायो नाथाय ओरै गोबाङानो दाया आरो एसे खम जाबाय गोदोसो बेफोरबायसा दायोमोन।
औ।
औ नोंथां होमब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथनाय जासिगोन।
औ, दे नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
अ गोजोननाय थाबाय।